हेलौ
ओ हेलौ नोंथां हेलौ
खोनादोंना नोंथां औ खोनादो
औ
ओ जोंहा दिनैयो सावरायनांगौ गुबै आयदानि हाबाफारियानो जाहैबाय ओ जोङो दाउ अमाखौ फिसियोब्ला जों जिउआव माबायदि जाफुंसार जानो हायो बा जोङो बेफोरबायदिनो जोङो मा होनो बिजनेस मेन्ट मावोबा जों माबायदि जाफुंसार जानो हायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो
औ हागोन नोंथां दाउ ओ अमा फिसिनानै जोङो माने न'खराव जोबोद जौगाखां खालामनो हायो ओ जेनेबा न'आव उन्दैफोर सोरबा फरायनाय दंब्ला बिसोर बिसोरनि थाखाय फरायनायनि थाखाय बा जि जोम बायनायनि थाखाय बिजाब बायनायनि थाखाय न' बां मोजां लुफुंनायनि थाखाय ओ रांखान्थियाव हेफाजाब होयो दाउ अमा फिसियोब्ला दाउ अमा फिसिनानै माने न'खराव रांखान्थिखौ जौगा खांहोनो हायो आरो बेनि अनगायैबो बेफोरखौ फिसिनानै माखासे हादोरफ्राव जगायनो हायो गुबुन गुबुन हादराव दाउ अमा बेफोरखौ फिसिनानै माने साप्लाय हरनानै बिसोरनि थाखाय आदारबो जगायनो हायो बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा खासे बुंदेरनो हागोन नामा मा मा रोखोमनि ओ जौगाखां जायो दाउ अमा फिसिनानै
नंगौ नोंथां जोङो जुदि जोङो सासे मोजां बिजनेसमेन बा जोङो सासे फालांगिरि जानोब्ला जोङो माखासे समाव जोङो बिदिनो जायो जोङो मालाबा समाव मा होनो लसबो जायो मालाबा समाव जोङो लाबबो जायो बिनि थाखाय जोङो सैज्य' खालामनानै जो बेफार बा जोङो बिजनेसाव जोङो खामानि मावोब्ला जोङो सैज' खालामनानै जों खामानि मावनांगोन बिदिनो जोङो नोंथाङासो दानि जो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय बा आंनो मिथिहोदों नंगौ थारैनो जोङो जुदि सासे बिजनेसमेन जायोब्ला सासे फालांगिरि जायनो हायोब्लाथाय गावनि गथ' गथायनि फरायनायनि बेलायाव ओ बरदिं थानायनि बेलायाव रुम थानायनि बेलायाव बिदिनो पि जि थानायनि बेलायाव बिदिनो कलेजनि फरायनाय बिदिनो फरायसालियाव फरायनाय बिदिनो टिउसन लानाय बिदिनो माखासे बिथिं फोराव जों गाव गावनि गथ'फोरनि फरायनायाव जोङो बिदि बेफार फालांगि बिजनेसमेन मावनानै जुदि जोङो दाउ अमा फिसिनानै जों जुदि मोजां सासे बिजनेसमेन बा जोङो फालांगिरि जानो हायोब्ला जोङो खोब मुलाम्फा खोब जोंनि गावनि नांगौ समाव जोङो माखासे मदद मोनगोन बा माबा मोनसे समाव जों जुदि नांगौ सम दा गावनि गथ' गथायनि जेरै बिजाब नांगौ जायो फरा बिजाब नांगौ जायो जेरै खलम नांगौ जायो बहि नांगौ जायो बै समाव जोङो जुदि मोजाङै बिजनेसमेन बा जोङो माखासे साख्रि बाख्रि गैयाब्लाथाय जों बैफोर हाबाखौ जोङो मावनानै बा जोङो खामानि मावनानै जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो मोननो हायो बा जों सुबिदाखौ जों लानो हायो जुदि जोङो ओरैनो आं बिदिनि हिसाबै आङो आंनि साननायनि बेलायाव आं मिथिनायनि बेलायाव आं बेखौ फोरमायगोन नोंथां माने जों जुदि जोङो साख्रि बाख्रि मोनाखै जुदि जों ओरैनो बेखार जुदि जोङो हाबा जाबाय जुदि जोङो समाज नि बेबा जुदि जोङो गावनि फिसाखौ जों जि जुदि मोजां फोरोंथाइ बा जोङो सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो बेफोरबायदि हाबा मावनांगोन जुदि जों बिजनेस माव बिजनेसमेन जानो गोसो गैया बिदिनो माखासे जोङो नोंनि साननाय बा नोंनि माबायदि आयदाजों जुदि जोङो मावनानै जोङो जुदि जोङो जोंनि थांनानै थानायनि राहाखौ जों दिहुनन्नानै लानो हागोन बा जोङो जोंनि थाखाय इयुननि थाखाय जोङो जोंनि थाखाय जेबो बेले बेजे बा जोङो खहा जाहैनाय नङाबा जोङो इयुन समाव जोङो गोबां खस्थ' जों मोगा मोगि जानाङा बेनिखायनो जोङो माखासे साननानै दा जुदि जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जुदि जोङो बा बिजनेस लाइन बा जुदि जोङो साख्रि बेलनि साख्रिनि बेलायाव जों नाजानायनि जुदि खामानि मावब्ला जोंनि थाखाय मोजां जोङो जुदि बिजनेस लाइनाव जुदि बिजनेस लाइनाव थांनो हागोन बिनि अनगायैबो जुदि जोङो साख्रिनि बेलायाव जों जुदि साख्रियाव थांनो हायोबाथाय जोङो थांनांगोन बेनिखायनो माने जों जुदि बिजनेसमेन जानोबा बिदि जों मावनांगोन मानो होनोब्ला जोङो दाउ अमा फिसिनानैबो जों जिउखौ जों सुफुंनो हायो जेरै जों बोरमाखौ बोरमाबो जों फिसिनानै जोङो जिउखौ जोङो सुफुंनो हायो जेरै जोङो बोरमाखौ एसेबांहालागै जोङो खस्थ'यै खालामनानै फिसिनांगौ गोनांथि गैया जों बोरमाखौ जेरै जोङो फोथार बारियाव गांसो दायोब्ला जोङो आरामसे बेहाय दोनदाल दोननानै बा जोङो माइ खाथियाव माइ गैयाब्लाथाय जोङो बोरमाखौ जोङो ओरैनो हेगारनानै जोङो फिसिनानै लाखिनो हायो दा दैज्लां बोथोर समाव जायगा लायै जायगा दैबाना जायो अब्लाबो जोङो माखासे जाग्रा आदार थायो। मा होनो बोरमानि थाखाय जेरै बिफां-लाइफां जों बिफांनिखौबो जोङो होनायो माबेबा माबेबा बिफांखौ बोरमाफोरा जायो बैखौ जोङो मिथिनांगोन बा जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन बोरमानो बोरमानो जोङो माबायदिखौ जायो माबायदिखौ जाया बैफोरखौ जोङो नायनानै जुदि जों होयोब्ला जोंनि थाखाय थाखाय खोब मुलाम्बा जोङो बोरमानि जा फिसिनाय जों बिनि फिथाइखौ जों मोजाङै मोननो हागोन बा जोंनि थाखाय बोरमाफोरा मोजाङै देरगोन बा फुस्थायायै जायगोन जोङो फाननायाव बा बिजनेस खालामनायाव बा खोब मोजां जागोन आरो नोंथां नोंथाङा एसे माबाफोर बुंबावगोन नामा नोंथां
औ बुंनो हागौमोन।
दे एसे बुंबावदो नोंथाङाबो
माने माने बिजनेस खालामनानै जोङो मोनसे समाजखौबो फोसाबनो हायो आरो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव जेनेबा जौगाखां खालामनो हायो। जोंनि हादराव माने गोबां रोखोमनि जौगाखांनाय खालामनो हायो ओ बयनिबो गेजेराव माने मोजां रोखोमनि जाग्रा आदार लोगोसे गाननाय जोमनाय गाव गाव सुंथानाय माखासे साख्रि बाख्रि बोनो हानाय जायो आरो बेफोर बेफोर खामानिखौ मावनानै मानोना दाउ अमा फिसिनाय जायगायाव गोबां रोखोमनि माने मानसिबो खामानि मावग्रा नांगौ जायो आरो लोगोसे गुबुन बे बेफोरनि थाखाय आदार जाग्रा आदार आरि बायनानै गुबुननि दखानफ्राबो निफ्रायबो बायनानै हासार हयथ' माबा मोनसे जाग्रा आदार दाना साना बायनानै गुबुननि दखानाबो जौगाखां जानो हायो लोगोसे गावखौ जौगाखां होनायजों लोगोसे माने गुबुनफोरखौबो जौगाखां होनोनो हायो आरो बे दाउ अमा फिसिनानै बिजनेस खालामोब्ला बेनो आरो लोगोसे नोंथाङा माबाफोर बुंनो हाबावगोन नामा?
औ नोंथां माने जोङो नोंथाङा बुंनाय बाथ्राया थारैनो नोंगौ माने जों जुदि मोजां सासे बिजनेसमेन जुदि जोङो फालांगिरि जानो हायोब्लाथाय जों समाजावबो मुं मोनगोन बा जोङो खाथि खालानि सुबुंफोरखौबो जोङो हेफाजाब होनो हागोन बा जोङो खामानि होनो हागोन नोंगौ थारैनो मा होनो जों जुदि दाउ हि फिसिनोब्लाथाय बे नांगौ रोखोमनि माखासे खामानि थायो जेरै जोङो माबायदि फिसिनांगौ जुदि जोङो माबायदि आदार होनांगोन जुदि जोङो दाउफोरखौ जोङो मोजाङै फेदेरोबब्ला जुदि जोङो मोजाङै फेदेराबा बेमार आजार जानानै ओरैनो लस जानानै जोङो बा दाउफोरा थैलांजोबगोन बिनि थाखाय जोङो माखासे साखोन सिखोन बा मोजाङै फिसिनो थाखाय माबायदि जोङो सम लानानै सम दाउफोरनोबो जोङो बेमार जायैनि थाखाय जों मुलि होनांगोन बिनि थाखाय जों बैफोरखौ जोङो गियानैै बा जोङो मिथिनानै लानांगोन बा जोङो सोरबा सुबुंखौ जोङो जुदि नोङो फिसिनानै जु नोङोजां नायनो हायाब्ला जोङो गामिनि सुबुं बा नोङो खाथि खालानि सुबुंफोरखौ जोङो बे खामानि होनो हायोबा बिसोरनि थाखाय बे मुलाम्फा जाबाय आंनि थाखाय बे मुलाम्फा जाबाय जुदि जोङो सासे मोजां बिजनेसमेनजों जुदि जों मोजां फालांगिरि जायोब्ला जोङो ओनसोलनि खाथि खालानि मालाबा समाव जुथुम्मा मालाबा समाव मिथिं दावथिं जानाय समावबो जोङो माखासे हेफाजाब होनो हायोब्ला जोङो बेै दाउखौनो जोङो हरनो हायोब्ला जोङो मालाबा समाव नांगौ जानाय बा हेफाजाब बियोब्लाथाय जों बे हेफाजाबाव जोङो मा हेफाजाब हरनो हायो होननानैबो आं सानो आरो नोंथां माने आरो जोङो बोरमानि अनगायैबो जोङो अमा फिसिनो हायो जों अमा फिसिनानै जों माबायदि गोबां सुबुंफोरखौ जोङो ओ बे अमा फिसिनानैनो मुंदांखा जानाय बा जोङो माखासे समाव जोङो खोब ओ अमा फिसिनानै सोरबा सुबुंफोरखौबो फ फिसिनाय बिदिनो जों नुबोगासिनो जों अमा फिसिनानै जों माखासे सुबुंफोरखौ जौगाखांनाय नुबाय गोबाङै बेफार फालांगियाव लाब जाबाय बा गामिनि खाथि खालाफोरनिखौबो बिदि अमा फिसिनानैबा मोजाङै सुबिदा होनोबो हानायखौ जों नुबोनो मोन्दों बा जोङो सोरखौबा अमा फिसिनानै बा सोरबा सुबुङा गोबां अमा फिसिनानै बा मोजां गियान रोंबाय जों बेखौ मा होनो थांनानै बैफोरों अमा फिसिग्रानबा सोलोंथाइ लाहैनानै जोङो अमा फिसिनोबो हायो बिदिबो जों नुबोदों नोंगौ जोङो माखासे समाव जोङ अमाफोरा बेमार जायो। अमा बेमार जानायनि बेलायाव जोङो अमाखौ माबायदि बेमार जायोबा जों फोथांनानै लाखिनो हागोन बेमार जानायखौ जों माबायदि अमानिफ्राय जानगाराव खालामनो हागोन जों बैफोरखौ जोङो माखासे सुबुंफोरनिफ्राय बा अमा फिसिबाय थाग्रा सुबुंफोरनिफ्राय जोङो मिथिनानै जोङो गियान लानानै जोङो अमा बेमार जानायनिफ्राय जोङो अमा बेमार जानायखौ जों माबायदि फोथांनो हागोन बेखौ जोङो औ गियान लानानै जोङो मोनसे खालामनांगोन आरो जुदि जों बिजनेसमेन जानोब्लाथाय जोङो अमाखौ जोङो बिदिनो फिसियोब्लाथाय मालाबा समाव आदारनि होनो आदारखौ माबायदि समाव होनांगोन माबायदि समाव जोङो। खनबेसे आदार होयोब्लाथाय जोंनि थाखाय अमा फिसिनायनि थाखाय मुलाम्फा जागोन जुदि जोङो बिदिनो जोङो समाव माने गोबाङै अमा उम फिनानै जों अमा फिसा जायो अमा फि अमा फिसाखौ जों माबायदि गिबियावनो जोथोन लानांगोन माबायदि फिनांगोन जों अमाखौ जोङो अमा फिसा जायोब्ला जों गोबां खस्थ' जायो जों आदारनि बेलायावबो बिदिनो जों मोजाङै जोथोन लायाबाथाय अमा फिसिया थैलांनोबो हागौ जुदि खहा जानोबो हागौ जोंनि थाखायबो बिनि थाखायनो जोङो माखासे समाव जोङो माखासे फोरोंथाइ लानांगोन सोलोंथाइ लानांगोन जोङो अमा फिसिनोबो बोरमा फिनोबो दाउ फिनोबो ना फिसिनोबो फिसारियाव जों नाफोरखौ माबायदि फियो जोङो फिसारियाव मोनसे आधा बिगा फिसारियाव जोङो नाखौ बेसेबां हेगारनांगौ बा बेसेबां बेयै नाखौ जोङो जमा खालामनांगौ बा फिसिनांगौ जों बेफोरनि फारसेबो जों गियान थायोब्लाथाय जों बिजनेसमेनाव जो बा फालांगि खालामनाय बा बिदिनो माखासे समाव जोङो बेफोरखौ गियान लानानै जों बिदि फिसियोब्लाथाय जोंनि थाखायबो मोजां बा जोङो सोरबा सुबुंफोरखौबो जोङो फोरोंथाइ होनो हागोन बा सोलोंहोनो हागोन जुदि जों बेफोरनि फारसे जों गियान लाजोबनानै जों जुदि माखासे खामानिफोर बा बिजनेसमेनाव जोङो जुदि हाबा मावनो गोसोब्ला बा जोङो बिजनेस बिजनेसमेन जानो गोसोब्ला जों बेफोरखौ रोङोब्लाथाय जोङो बेलेगखौबो जों फोरोंनो हागोन जोंनि रोंनायखौनो जों बेलेगखौ फोरोंनानै जुदि जोङो फोरोंनो हायोबा नोंनि थाखायबो मोजां नोंनि थाखायबो मुं जागोन नोंनि थाखायबो खोब गोजौ थाखोआव मोनहैगोन आरो आंनि साननायनि बेलायाव बिदिनो नोंथाङा आरो मा बुंबावगोन नोंथां।
उम माने दाउ अमाखौ माने फिसिनोबा जोङो माखासे ट्रेनिंबो लानांगौ जायो आरो बेफोरनि थाखाय जोङो ओ ट्रेनिंबो लानांगौ जायो माने ओ नङाबा माबे समाव आरो अर्डार होनांगौ माबे समाव बेमार जागोन बेफोरनि माखासे मुलि माबै जोथोन लानांगौ बेफोरखौबो ट्रेनिं लानाय लानांगौ जायो। यो आरो आरो बेनि थाखाय माखासे जे आजिखालि सरकारि हस्पिटालबो दङ भेटेनारिफोर दाउ अमा फिनि थाखाय बेफोरजों मोजां जगाजग लानांगौ जायो आरो माने डक्टरफोर थायो नालाय बे डक्टर फोरजों मोजाङै जगाजग लानांगौ माने मा समाव ओ मा मुलि होनांगौ बोरै जोथोन लानांगौ जायगाफोरखौ माबायदि साखोन सिखोन लाखिनांगौ बेफोरखौबो जोङो माने मोजाङै सोलोंनानै लानांगौ आरो बेनिफ्रायसो जोङो बेफोर बिजनेखौ दाउ अमा फिसिनायनि बिजनेखौ जोङो मावनो हायो आरो माने अब्लासो जोंनि बे दाउ अमा फिसिनानै ओ जोंनि फालांगि खालामनो नाजानाया जौगाखां जागोन आरोखि जाफुंसार जागोन।
थेंकिउ गोजोननाय थाबाय नोंथां दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बेहायनो दोनथ'बाय नोंथां।
औ दे जासिगोन दे।